औ नोंथां मा खालामनानै दं?
आङो नै माबा खालामगासिनो दङ मा होनो एसे खामानि मावगासिनो दङ,
खामानि मावदोंना ओ मा खामानि?
इसे मैगं-थाइगं लेबलागासिनो दङ हालागासिनो दङ खुमब्रा खुमब्रा हादों नै नोंथां,
ए
खुमब्राजों माजों माजों जानोसै दा औ गोथाव मोनथारो खुमब्रा खुमब्राखौ
ब्रा जालाय गोरलै ना?
ओम दा थिन दिन गरमाव मोजां ना खुमब्रा जानो
ओ ओ ओ ओ मोजां न'निखा ना मा खुमब्राया ना? बायनानै लाबोदों नों
बायनायसो खुमब्राया औ थाइसेयावनो थ्रिस थाखा लाथारोबा
आयु दाम ना दा फानलौ गोरलै मोनजेनाय खायनो दाम जायो,
ओम मैगंफोर बाय मावनानै जानो हायोबालाय थाखा फैसा
अ अ
बा उम बारिफ्राव मैगं थाइगं माबायोब्ला गायोब्ला
ओ
गोबां रां आरजिनो हायो आरो
मोजांसो ना उम नोंथाङा माबाफोर मावो नामा बिसनेसफोर
आं बिजनेसा जेबो मावा ओरैनो माने ओ मैगं थाइगंफोरनि आबाद मावनानै बेफोरखौनो दखानफोराव फानला हैैयो आरो बेलासिनि बाजारफ्राव
मा मा मैगं मावो
आङो दासान्दिथ दैज्लां बोथोर नालाय आंनाव दङ थाइबें दङ फोरला दङ ओमफ्राय ओरै मैथा फानहैयो मैथा दङ ओमफ्राय मैथा बांगाल दङ बेफोरखौनो आङो खानानै बेलासिनि बााजाराव फानहैनाय जायो आरो
ओम होनबाथ नोंथाङा मैगं थाइगं आबाद मावनानै गोबां रां आरजिनो हायो
हायो माने सानसेयाव बिदिनो दुइस आरायस थायो आंनाव ओमफ्राय बेजोंनो आङो सानसेयाव दुइस आरायसनि गेजेराव एकस थाखा खरसा खालामबाय देरस थाखाखौ आङो दोनबाय
ओम ओम
बिदि सानफा एफा सानफा एफा दोन लाङो आरो आं थाकाखौ
होनबाथ' आरो बिनि अनगा माबाफोर मावबावो नामा
बेनि अनगा आङो बिदिनो जेखौ मोनो बेखौ मावलाबायो आरो
अ
ओमफ्राय आबादफोर मावो दा दैज्लां बोथोराव आबाद आबादनि थाखायबो नांथाबनानै थानांगौ जायो अखा बांखा अखा गायनाय फुनाय जोङो अखाजोंसो लोगोसे समान समान खारफानांगौ जायो नाला लाय दा अखा हानाय सम दा ओंखायनो जोङो माने दुब्लिफोरखौ रेडि खालामना दोनखाजोबनां सिगौ जेब्ला खोथिया रायो अब्ला खोथियाखौ फुनानै गायनोसै आरो
नोंथाङालाय माबाफोर मावो नामा
आंबो बिदिनो आबाद मावो न'आव बेयावनो मैगं थाइगं माइ गायो एसे बिदिनो एसे ओरैनो
खोथिया जाबाय नोंसिना
खोथिया जाबाय औ गायनोसै जोंहाबो नै
ए खासिया गायो नामा नोंथां मोननि आवलाय
खासियाथ' गाया जोंहा ओरैनसो गायो
ए रेवसिया गायनाय होनो नामा बिदिखौ
रेवसिया गायनाय नङा
नांगोल जांख्राया माला जाहैयो नोंथां नोंसिना
नांगोल जांख्राया
औ दे गायखांजोबनानै लास्टआवनो माबा जाहैयो जोंना मा मास मोनलाय दा
दा जुन
जुलाइ जुलाइनि बिदिनो लास औ नांगोल
अ होनबाथ' रेडि जाजोब्बायानो बिथांमोना गासिबो
गायनानै हायाबो रेदि जोबखा गासिबो खोथिफ्राबो जाखाजोब्बाय फुनानै गायबानो जाबाय आरो
माने जों आगोलनि आदब जों गायला नालाय। जोंथ' आगोलाव नांगोलजों मोसौजोंसो हालेवनानै गायनांगौ जायोमोन नालाय। दाथ' जों ट्रेक्टरजों हालेवनानै
दसेनो जायो।
औ जेराव बिगासे उम जेराव जोङो बिगाबा हाखौ नांगोलजों हालौब्ला फिनसेयावनो सान्थाम गाहाम लायो। नाथाय जोङो दा ट्रेक्टरजों हालौबा फिनसेयावनो जोङो आधा घन्टा बा एक घन्टानि गेजे जेरावनो हायो नङा होमबा नोंथां। उम होनबा औ ओंखायनो जोङो मानि आगोलनि बायदि मास मोननै मोन्थाम गाहाम गायला आरोना। माने हुर मुर गायबाय जोङो थाब थाब हाबाय आरो।
बिदि माने मोजां जादों बे ट्रे क्टरजों खालामनानै गायनायनि आदबा। मानो होनोब्ला जोङो जुदि मास मोननै गाहाम दुब्लियावनो नांथाबनानै थानांगौब्ला जोङो खामानिखौ मोना जायो नङा होमबा।
हाबायदा
बेनिखायनो जोङो थाब थाब गायनानै गुबुन खामानियाव हमनो हायो आरोना।
औ औ हायो। बारिफ्रावबो गोजौनि आबाद बो मावहैनो हाबाय माइ गायखांबा।
औ फाथोनि औ मा औ औ सिबिं गायो सबाइ गायो। नङा होमबा नोंथां?
जय बुजि बेसरा
गुजि बेसर।
औ। बेखौ हमनो हाबाय आरो होनबा।
औ औ औ।
बेनि‌ थाखायनो।
सुबिदा जादों ना। नङा होमबा ट्रेक्टर ओंखारनानै?
जोंहाबो बिदिनो खालामो नोंथां टेक्टरजों हालेवनानै हुर मुर। गायो थाब थाब। गायखाङो ओमफ्राय ओरै ओमफ्राय। थाब थाब गायनानै। बिदिनो हाखुनि आबादफोर खौ मावनाय जायो। सबाय मावो सिबिं मावो एसे एसे। लोगोसे। बेसर एसे मावो।
ओं।
खौनो देनां फाननानै नोङो खरसा फैयोना नोंथां।
बेफोरजोंनो जोङो।
नफ्राव ओमफ्राय दाउ अमा मोसौ बिदिनो नोंथांमोनहा।
ओ हांसो फिनाय दं फनसासथासो फिदों आङो। दाउ लकेला इसिबां गैया नोंथां ओरैनो नआव जानो आनथाल' दङ। फ्राय हांसोखौ माने पनसासथासो फिदों आरो। ओमफ्राय बिदिनो सामफ्रामबो बिदै फाननानै आङो। थाखा फैसा मोना
दाउ जरा बिसबां फानो बिदैखौ दावदैखौ?
बिदैया जरायाव फायखारि रेदै हरो आरो नोंथां। फायखारि रेदैबा सय थाखा खरिया बार था जरा फानहरनाय जायो आरो उम ओरै ओरै फायखारिफ्राबो लाब मोननांगौ बो ओरै आंबो थांबाय जेनबा
थांबाय औ बयबो थांनागौ ।
बि-बिसां खस्थ दंना बेसाराफोर । ओ नोंथां हा?
अमाफ्रा माबैसे दङ?
अमाया मा माथाम दङ अमाया माथाम दङ ओमफ्राय मानैया बुन्दि मासेया माथामबुन्दा बुन्दियानो । ओमफ्राय माने आङो ओ । देनां फिसा फा फिसा फाननानै आङो बिजोंनो एसे एनै रां मोनबावगोन आरो ।
ओ होनबाथ बहुद आरजियो?
ओम आरजिनायनि लामायाव दङ नोंथां । ओम जों थांनानै थानायनि थाखाय माबाफोर
माबा मोनसे नागिरनांगौ औ औ लामा मोनसे नागिरनानै मावनानै जानांगोन ।
औ नङाबा जोङो आरजिनो हायाबा मालाय नाव आखाइ फोलावलांबाय थानांगोन जोङो जों बिदिखौ जोंनो बिदि फोनाङाना नोंथां । नङा होमबा जों? इन्दिपेन्डेन्ट जानांगोन गावनो उदां जानांगोन नङा होनमबा नों
गावनो खस्थ खालामनानै नाजानांगोन।
उम।
होमबासो दावखोनो हागोन नङा होमबा?
उम उम उम। बिदिनो खस्थ खालामनांगौ नोंथां थैखौ दै खालामनानै जोङो खस्थखौ खालामनांगौ आरो । होनबानो जोङो आरामसे आरजिनो हा हायो
औ हायो
नोंथाङाबो नोंथाङाबो माबाफोर जिब जुनार फिसिनाय प्लेनिं खालामदों नामा?
फिसिनायाथ' अमा फिसियो बिदिनो आंबो बिदिनो दाउ फियो। हांसोबो दं आरो हांसोआ बारा गैया बिसथासोल' दं। न'आव बिदै जानो थाखाय फिनाय आरो
उम उम
बिदिनो मोसौ दङ गाइखेर न'आव सेरो
मोसौ मासेयावबो गोबां दाम लायोना फानोब्ला बेजोंबो जोंङो माने फरायनायनि न'खर न'खरनि खरसाखौ दिहुननो हायो नङा होमबा
बोरमाफोर फिनाय गैया नामा नोंथांनाव?
मथा मथि पन्द्र' बिसथासो दं आरो गोरलै गोरलाम बोरमा खासिबो दं
उम
बुन्दि दं इदिनो
उम उम मोजांङानो मोजांङानो होमबा
औ बिदिनो थिन सारि हाजार मोनब्लाथाय फानहरबाय बे फान्थाखौ।
ओ ओ। अनला ओंख्रिखौ मारै संङो नोंथां?
हा।
अनला ओंख्रिखौ माब्रोरै संङो?
अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिखौथ' एसे रोंगौ ओ एसे एसे रोंगौ बेफोरखौ हिनजावफ्रासो बांसिन सङोना। होमबाबो रोंगौ आरो एसे एनै
ए।
माइरंखौ सोमग्रोयो आरो एसे रुयहोयो। दैयाव सोमनानै दोननानै माबायाव उवालावबो देजायो आरो। दाथ' मेसेंना मेसिनावबो हो गुन्दै खामबाय खामनानै बिदिनो माबा आरो नों माजों सङो दाउजों सङो ना
हम।
माबाजों सङो बिदिनो दाउ फोरखौ एवग्रोबाय मोनजासे एवग्रोनोसै आरो। मोननानै मोनजासे एवनानै
उम उम।
दै होनानै बिदिनो गासैबो होजोबखाबाय आरो। बेदराव
उम उम।
अनला गुन्द्राखौ माबाना होबाय आरो। फ्रि फ्रि माबाना होबाय।
औ औ। दे औ।
दे होमबा नों थां दोनसै नामा दे दे।